हेलौ
हेलौ
खोनादों ना?
औ जोंना इन्टारभिउ। मा?
जोङो ओ माने गुबुन हादराव दावबायनायनि बागै रायजलायगोन ना?
औ।
ओ नोंथाङा एसे नों माने एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा जोङो माने गुबुन हादराव दावबायोबा मा मानि गोनांथि जायो मा मा डकुमेन्टसफोर नाङो बि बेफोरखौ?
ओ पासपर्टमेन ओमफ्राय वीजा।
नोंथाङा एसे बुफ्रूनानै होनो हागोन नामा?
आं बांद्राय बुंनो आं बांद्राय बुंथिसोबा।
होमबा आंनो बुंनोसै एसे
औ।
ओ पासपर्ट ना जादों जोंना माने मोनसे ट्राभेल डकुमेन्ट आरो। जोंङो गुबुन ओ हादराव थांङोबाथ माने जोंनाथ बिसिनि बायदि मा होनो डकुमेन्सफोर गैया जाहैबाय ना?
औ।
थ माने बे द बे पासपर्टआ जोंखौ माने जोंखौ माने जोंनि मा होनो आइडेन्टिटि जाहैबाय आरो जोंङो माने बेखौ सिनायनानै अ बे इण्डियानि बिदि इदि बि आरो ओमफ्रायहाय नोंङो बिजाखौ एसे खिन बिजाखौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा? बिजाया मा खामानियाव फैयो
बिजानि?
औ।
नों खोन्थारो बिजखौ।
ओ बिजा बिजा होनोबा माने बिजायाबो ट्रभेल डकुमेन्ट बायदियनो। जोंङो माने गुबुन हादराव थांङोबा जोंङो बौ थांगोन होनना जोंङो ‌। मा?
एक्सेप्टेन्स बायदि
ए जोंङो माने गुबुन हादराव गोसो बायदि थांनो होननानै थांलाबाया आरो माने बेसोरो गुबुन जडिरेक्सन बा माने गुबुन मा आलदा मानसिफोरनि कन्ट्रलाव दं नालाय थ माने
उम।
जोंङो बिसिनाव बे बिजाया माने पारमिसन बायदि जायो आरो जोंङो माने बिसिनाव थांनो माबा पारमिसन लानाय ओमफाय हायो
बिसोरो एक्सेप्ट बानायबासो थांबाय
बिसोरो अ नोंङो माने बिसोरनो एप्लिकेसन होनाय बायदि आं नोंसि नि हादराव बेरायहै इदि इदि ओमफ्राय बिसोरो दे होनबा नों थांबाय आरो। ओमफाय हायो नोंङो माने जोंङो गुबुन हादराव थांङोबा मा मा जों थांनो हायो बेफोरखौ खोन्था नो हागोन नामा?
म मगायाव थाङा हानो।
माजों माजों माने जों गुबुन हादरफ्राव थांङोबा मा मा ट्रेन्सपर्ट
नि हान्थिनायनि लामाफोरखौहाय
नङ आउट अफ एसिया थांङोमोन नंङा ओ। सागोरजों थांनो हायो खिन्थु सागोरजों थांनो हायो खिन्थु एसे बावसिन लायो आरो एसे बावसिन लायो आरो नोंङो बाव गोबाव खौहाय मोजां मोना बा उरां जाहाजजों थां थांनो हागोन।
आं आङो माने बेखनो माने सोंदोंमोन आरो जोङो जिथु फ्लाइटफोरजों उरां जाहाजफोरजों थांनो हायो। ज जितु क्रुसि बेफोरजोंबो थांनो हायो बे फोरखौनो सोंदोंमोन आरो खोन्थाना होनायनि थाखायहाय हामबायसो। आरो। नोङो इन्टारनेसनेल ट्राभेल बा गुबुन हादराव थांनायनि बागै एसे माबाफोर खोन्थाबावनो नामा?
आङो माबायावहाय मा होनोम मानि
जेरैहाय जोङो गुबुन हादराव थांबा मा खालामनांगौ मा जा थाहैनांगौ बेफोरखौ
जों बेवहाय जोंनि इण्डियानस फोरा इण्डियानसफ्रा बिराद गुबुन हान्रियाव खान्ट्रियाव बिराद गोबां थांलासो दा ने आजिखालि।
उ।
जेरावबो इणडियामसफोरखौहाय मोननो हासै ओरैबायदि माने इण्डियान नलेजआ गोबांबो नालाय बै इन्दिीयावहाय माबाबो गैया। दा गोबां इण्डियानसफोरा बेबावहाय बिराद माने दस्रा कान्ट्रिनि मानसिफोरजों बिराद माबा गाज्रि माबा नुजा नुजादों आरो गोबां नामा, बिराद गाज्रि दाम मोनगासिनो बहाय इण्डियानसफ्रा दा माने इण्डियानसफ्रा एसे दिडिसिप्लिन गैद्राया बांद्राय माने कमन सेन्स मानसिफ्रा एसे सिभिक सेन्स गैया नालाय जाहैबाय दा ओमफफ्राय एसे दिडिसिप्लिन थानो सोलोंनो हागौ आरो एसे गुबुंथ' थाङोब्ला
जोङो बे डिसिप्लिन कमन सेन्सफोरखौ माने गुबुन हादराव थांनोबब्ला हेल' नङा माने जोङो जोंनि दा थानाय गावबाागाव बेयावनो जोङो सोलोंखानांगौ आरो।
होमब्लासो जेंखान्थि्रिया माने ओरैबायदि माबा जालांबाय सिभिक सेन्सआव बिराज गुबुन कान्ट्रिखौ नायोब्ला
गुबुन कान्टिफोरखौ नायोब्ला ओ माने जोंनिया माने जेराव थां टाउन होन सहर होन माने जेरावबो दाखोरल' गोदाव सोराव गारलाबायायनाय नुगोन आरो माने जोङो बेफोरखौ गारलाबायायनो नाङा माने
गारलाबायनाया ओरैबायदि गाज्रि इण्डिायाव जोङो
नोङो जिथु लादु पेकेटफोर जानानै गारलाबायो बेफोरजों माने नोङो गारै गारै माने सर' जायो ओमफफ्रायहाय नोङो गुबुन जायगायाव थांब्लाबो माने बे केसर'खौ सर'खौनो गारफ्राङो आरो बेफोरो माने एसे उसुबिदा जायो।
माने ओ जोङनि बेहाय साफा सानैैया सान नहाय दङस खिथु माने इसोर गारा ग ग दस म्रा गारै गारै माने इण्डिआवहाय बिदिखसै नालाय सर' जाखाबाय गारथांखासै थै होननानैनो
उम उम जोङो जोङो दाख्लिसो माने रिसेन्टलि जोङो ससियेल मिेडिया ससियेल मिेडियाथ' नङा माने रियेलावनो जानाय आरो जोङो ओ थायलेण्ड थाइलेण्डआ माने जों भारतिया नागरिकफोरनि थाखाय माने फ्रि भिजा होयोमोन फ्रि एन्ट्रि बेफोरो माने जोंनि माखासे आखल गैयि खामानिफोरनि थाखायनो माने बेफोरखौ बन्द' खालामनाय जाबाय आरो जोङो खमैबो नाइन्टि बा सिक्सटि दडेज नब्बै बा साथि दिननि थाखाय जोङो थाइलेण्डाव थाहैनो हायोमोन खिन्थु दा जोंनि आखल गैरोङनि माखासे मानसिफोरनि थाखायनो माने जों बेफोर सुबिदाफोरखौ खोमाना लानांगौ जाबाय।
औ ओमफ्राय एसे लाजिस्लिं सलिंबो जानाय बायदिमोन
जों जों गासिनबो इदि माने इदिंजोमा जानो हागौ खिन्थु बे माखासे मानसिफोरनि थाखायनो जोंबो माने बद नाम जाफायो आरो
फायदिन रं न दा दस्रा गोबां कान्टियावबो बदनाम गोबां मोनगासिनो दं जि बेरायहैनाय थांनायफोरा थै बेरायफनो थांनानै गोबां बिदिनो न माबा मोनसे बिदिनो गोबां जाथाय जानानै बिदि लाजि जानांगासिनो
जोङो बेनिखायनो माने जोङो दिडिसिप्लिन दिडिसिप्लिन बा साब सिखन लाखिनायखौ जोङो गोरलैनिफ्रायनो फोरोंखानांगौ
ना माने नोङो देरब्ला माबा कन्ट्रल खालामनो हाया जायो माने हम थानो हाया जायो बेखायनो आंथ' सानो माने जोंनि स्कुलफ्रावबो स्कुलफ्रावबो खालामो खिन्थु एरैनोल' आरो बेफोर स्कुलाव खालामनाया जेबो जाया नोङो एसे थांबायथाय गोसोबायदि थ' बेफोरखौहाय जोङो मा होनो? आ इसे
बेयो गावबा गाव
खरा माबा खालामनांगौ आरो। स्ट्रिक खालामनांगौ ओं। एसे रुलफोर फाइनफोर लगायना होनांगौ जेरिमानाफोर नोङो इदि खालामोला
उम ओमफाय बे पलुसन जानाय मानाय बिदिफोरखौ गभर्नमेन्टखौ हायसो गोबां ब्लेम बनायनाय जादों किन्टु गभर्मेन्टखौहाय ब्लेम खालामनानै जाया।
जोङो बेफोरखौल' औ जोङो जोंनि खाथियावनो दङ माने भुटान बेयाव जों था थांना नायै बेसेबां साफा बिसोर खानट्रिल' जोंनि भारत बायदि माने माहाजोन बो नङा बिसिनि मा होनो हादरना होमब्लाबो बिसोरो माने रुल्सफोर फालियो आयनफोर फालियो बिसोर माने स्ट्रिक रुल्सफोर थानायनि थारैनो माने बिस्रा साफा आरो नेचारजों बुं फबनाय
उम
ओ भुटानआ ल' माने मिथिनाय बायदिब्ला माने भुटानल' वर्ल्डनि मोनसे कार्बन नेगेटिभ कान्ट्रि आरो बिसोरो।
उम जोंनि खाथियावनो ना जों जों दाखालै जों बेरायहैदोंमोन। नुगोननो जोंनि जायगाया नायदो माबायदि ओमफ्राय बिसोरनियाव हाबनाय लोगो लोगो इसिबां मोजां। जब्ला जोंनि मारै जाथावथाव बिसिनिया इदि जोंनियाव इदि। जोंनि मानसिफ्रा सासेबो
दिफारेन्ट वर्ल्ड आव थांनाय बायदि मोनलायो आरो। त'' जोङो दिनैनि एसेयावनो जाथ'सिगोनदां गुबुन समाबो जाबायमोन औ दे ओमबा।